हेल' नोंथाङा आंनि भइसखौ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां आं आंनिखौ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां
आं नोंथांनिसिम मोनसे आयदा लानानै कल खालामनाय जादोंमोन
औ
बे आयदायानो जाहैबाय बेरायनायनि सोमोन्दै लानानै खामहरदोंमोन आङो।
औ।
ओमफ्राय नोंथाङा बेरायनो मोजां मोनगोन्ना मोना?
औ मोनो नोंथां।
ओ ‌
औ।
नोंथाङा बेरायनायनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोनना माने नोंथाङा ओ बहाबा बेरायदोंमोन नामा रिसेन्ट लि ओमफ्राय बा प्लेनिं खालामदों नामा बेखौ एसे बुंलाय
औ बुंनो हागोन नोंथां बेरायनाया जों जेनेबा सासे मानसिनि नलेजखौ बारायो आरो ओ जोङो मोनसे जायगायाव थाङोब्ला बे जायगानि सुबुंनि सोमोन्दै मोनथिनो हायो ओ बिनिफ्राय आरो बे जायगानि सुबुंनि थांनानै थानाय बिसोर मा रायज्लायो माबायदि जायो माबायदि ओ सुबुंफोरखौ माबायदि रेसपेक्ट होनाय बेफोरबायदि बेफोरबायदिखौ जोङो सोलोंनानै लानो हायो आरो बेलेग दा बेलेग बेलेग जायगायाव थांबा जों ओ बिसोरनि कालसारखौ सोलोंनो हायो दि
औ।
औ ओमफ्रायो आङो आंनि एक्सपिरियेन्सखौ बुंसै जों आं बेराय थां आङो आं मेघालया थांखांबाय ओमफ्राय सिक्किम थांखांबाय ओमफ्राय नोंथाङा थुमजांखौ मिथियोना?
औ औ।
औ बेयावबो थांखांबाय आङो ओमफ्राय आङो आंनि सिक्किमनि एक्सपिरियेन्सखौ बुंनोसै।
औ।
औ। आङो सिक्किमाव थांनाया नैरोजा नैजिब्रै मायथाइ थायाव थांदोंमोन बे बेयावहाय जोङो ओ दसजोनसो लोगोफोर ओ ज' थांदोंमोन आरो। बेनिफ्राय जोङो निउ बङाइगावआव स्टेसनाव ओ ट्रेन गाखोनानै थांदों बिनि फ्राय एसे ओ फाइभ टु सिक्स आवार्सनि ट्रेनजों ट्रेन जारनि आरो बेयो जोंनि।
औ।
फाइभ बाराबो जानो हानाय आं मोजाङै गोसोआव गैया जेनेबा ओ टेन थार्टिसोआव थांनानै ओ थ्रि इफोरबायदिसोआव सहैनाय आरो।
औ माने हरनि टेन थार्टि आरोना
नोङा नोङा फुंनि टेन थार्टियाव थां औ औ। ओमफ्र बिनिफ्राय जोङो थांनानै निउ निउ जलफाइगुरियाव ओंखारहैदों निउ बङाइगावनि बेनिफ्राय जोङो निउ जलफायगुरियाव ओंखारहैदों बेयावहाय जोङो खारनानै ओ एसे जानाय आरि लों जानाय लोंनायफोरखौ खालामखांनानै जोङो बेयावनो निउ जलफायगुरियाव गारि गारि मोनखायो नालाय थनायनायनि थाखाय ओं बिनिफ्रायनो जोङो गेंटकआव थांबाय गारिजों। गंसे गारि लानानै। थोजोबबाय बयबो बे बेजोंनो थांबाय ओमफ्राय ओ मोनायाव मोनायावसो सहैदों ओ बेयाव जोंहा हटेलफोरखौ बुक खालामखानाय जायाखै बुक खालामखादोंमोन ओमफाय थाइ ओ हाजो जायगाना बहुदनो नागिरनो खस्थ' जायो बेयाव ओ हटेलफोरा एसे प्रब्लेम जादोंमोन आरो जोंहा होमब्लाबो जोङो मेनेज खालामनानै लाबाय बिनिफ्राय ओमफ्रायो बेयाव सानसे हरसे थानानै ओ जोङो नेक्स देयाव बेरायहैबाय आरो। ओ नाथुला नाथुला पास ओ चाइना बरडार चाइना इण्डिया बरडार। बेयाव थांनाय जादोंमोन ओ बेयावहाय आङो फार्स्ट टाइम स्न' एक्सपिरियेन्स खालामनो मोनबाय आरो बेयावहाय।
औ
ओ बिनिफ्राय ओ सांगुलेक एखौबो नुफेरबाय इयाक इयाकखौ आङो जि नुफेराखैमोन इखौबो आङो फार्स्ट टाइम नुबाय इयाव। औ बिनिफ्राय ओ जोबोद समायना आरो जायगाया। ओमफ्रायो फैफिनबाय फैनानै ए एमजि मार्क नोंथाङा खोनायो जानो हागौ।
औ औ खोनाफेरदों।
इयाव एम जि मार्गाव ओ मोनायाव बेरायबाय। ना बेयावनो जोङो जानाय आरिनायफोरखौ खालामबाय बिनिफ्राय ओ मोनायाव थाफै हटेलाव फैफिनबाय आरो। ओ उ उन्दुनाय उन्दुनानै आरो नेक्स्ट देयाव जोङो ओ गेंटक गेंटकखौनो नायबाय गेंटकनि लकेल एरियाफोर खौ नायबाय मा मा मा दङ इयाव इयाव आङो ओ गोदान एक्सपिरियेन्स मोनबाय आरो बिसोर माबायदि सुबुं बिसोर। ओ बे जायगानि सुबुंफोरा ओस बिराद मोजां आरोना। बिसोर फ्रेन्डलि नेचारनि मानसि बिसोरो। ओ बिराद रेसपेक्ट होयो ओमफ्राय जायगाफोरखौ ओरैबायदि साफ फा लाखियोना उम हस्पिटालि तिया बुहुत मोजां आरो बे जायगानिया मस्त लि बेयाव ओ नेपालि मानसिफ्रानो सुबुंफोरानो थायो।
औ
ओ बिसोरो ओ बिसोरनि नेचारा जोबोद मोजां। ओमफ्रायो बेनिफ्राय जोङो नेक्स्ट देयाव हाय ओ माखासे साउथ सिक्किमाव थानाय माखासे मन्दिरफोर बेयावबो थांबाय ओमफ्राय बिनिफ्रायो बेयाव मा नायनानै जोङो मन्दिरफोरखौ नायनानै जोङो फैफिनबाय। उ निउ जलफायगुरियाव ओमफ्राय निउ जलफायगुरियावनो थानाय जाबाय आरो। सानसेखौ ओमफ्राय बिनिफ्राय नेक्स्ट दे मरनिंआव फैफिनबाय जोङो। बिनो आंनि एक्सपिरियेन्सा।
अ टटेल एक्सपेनसेसाआ बेसे थांनाय नों
एक्सपेन्सखौथ' आङो ओ जों जों जेनेबा फेम जोंनि फेमिलि माने सिस्टारमोन थांदोंमोनना बेयाव जोङो साब्रै साब्रै होननानै लाजायो जोंनि फेमिलि मेम्बारखौ ओमफ्रायो जेनेबा बेलेगनिखौथ' जों मिथिला जोंनिखौ सानबा जोंना ओ फिफटि केे इफोरबायदिसो थांदों खोमा
औ।
औ। सानथामाव आरो
अ
मानसियाबो बुरजा जाहैबायना जोंना।
ओं
औ ओमफ्रायो नोंथाङाबो नोंथांनिखौ एसे सेयार खालामनो हाग थांदोंबा
औ हागोन ओ आं आं बेरायनानै आंथ' मोजां मोनो नाथाय आंना माने गारियाव एसे उसुबिदा आरो ना ओमफ्राय देहाया आंना गाज्रि जायो बेखायनो आं माने बांद्राय बेरायनो मोनाखै
औ
आं माने आसामनि बाहेर थांनो मोनाखै आरो ना आङो ओ उम दाखालि बावैसो आं बेरायनानै फैदों ओ बेनो जाहैबाय हाफलंमोन आं थांनाया
उम।
माने दिमाहासाव आव आरो ना
औ।
दिमाहासाव आव‌ थांदोंमोन आङो ओमफ्राय बे माने जों आं फार्स्ट टाइम लोगोफोरजों बेरायदों आरोना बेहाय माने सानथामनि ट्रिपमोन बे
औ।
ओ माने आङो माने बिदि एक्सपिरियेन्स खालामफेराखैमोन आरोना लाइफआव मोनसे गोदान माने बेलेग बिदि डिस्ट्रिक्आव बेलेग मानसि फोरनि गेजेराव बिदि थाहैनो मोनाखैमोन आङो बेनो फार्स्ट टाइम आंनि ओमफ्राय औ बिसोरबो बिराद माने जायगानि मानसिफ फ्रेन्डलि आरो ना माने मेेजरि टिया बे जायगायाव मेज'रिटि थानाय मानसिफोरा डिमासा आरो ना। हाफ्लं टाउना उम आमफ्राय जों फार्स्ट माने आं न'निफ्राय गहाटि गहाटियाव लोगोनाव जों थाहैदोमोन आरो‌ ना जों साबामोन गहाटिबे पल्टन बाजार स्टेसननिफ्राय जोङो हराव हरनि एकारथा फिफ्टि फाइभआव जोङो थांदोंमोन बेनिफ्राय फ्राय जोङो बे जोंनाबो माने फाइभ टु सिक्स आवार्सनि लामामोन आरोना
औ।
ट्रेनजों थांदोंमोन जोङो ओमफ्राय फुंनि जोङो आठथासोआव सहैदों आरोना निउ हाफ हम स्टेसनाव ओमफ्राय निउ हाफ्लं स्टेसननिफ्राय जोङो गारि बे टेम्पु दंसै नालाय टेम्पु हमबाय जोङो ओम ओमफ्राय जों रुम बुक खामखादोंमोन जोंबो ओमफ्राय बे रुम बुक खालामनायावनो जों थांबाय ओमफ्राय बे हाफ्लंयाथ' माने अन डि हिल स्टेसन आर ना आसामाव।
उम उम
ओमफ्राय आं माने मिनथिफेरामोन जे एफा साइज जायगा आसामावबो दं होननानै। ओमफ्राय थांनानैसो मोनथिबाय आरोना
औ।
ओमफ्राय जों ओ माने में मेंनाय जाहैबाय नालाय ओमफ्राय थांनानै रुम मोनहैनानै रेस्ट लाबाय एक दुइ घन्टासो ओमफ्राय रेस लाखांनानै ओंखाम जाबाय बेला सानजौफु हुनि ओमफ्राय जाहांनानै जोंङो बेरायबाय आरो ना हाफ्लंखौ बेरायबाय।
औ
फार्स्टाव जों थांनाया ओ हायेम ज'थिंया होननाय मोनसे रेजर्ट बे जायगायाव थांदों जोंङो ओमफ्राय बेवहाय थांनानै माने माने बे जायगाखौ मिनि पेहेलगाम होनो आरोना। जा साफा माने जायगाया माने काश्मिरनि पहेलगाम बादि मोनगोन आरो ना।
ओं
बेबायदि लाइट ओमफ्राय बेयाव बेरायखांनानै जोंङो जाटिंगा बार्ड वाच नायनो थांदोंमोन। ओमफ्राय बे बेयाव थानाय टाइमाव माने जोमैया फुराल माने खाथिथिंनो बिरलांदों आरो ना। बे जायगायाव माने दाउफोरा हारसिंनो गोलैना थैयो आरोना। बे वेदारनि थाखाय ओमफ्राय जों खौ नुवासै दाउ गोलैनायखौ माने बेखौ उम सुसाइदेल बार्ड सुसाइदेल प्लेसबो होनना बुंङो आरोना बेखौ। बाट बेनि मेइन रिजना वेदारनि थाखाय आरो ना माने बिसोर गाव सुइसाइद खालामनो होनना खालामा। ओमफ्राय बेयाव बेरायखांनानै जोंङो ओ आइ लाभ दिमा हासाव होननाय दंमोन। बे जायगायाव थांनो बे जायगाया आरो माने बोथोरा माने बेना शिलं बादि आरोना अखा दानो अखा होगोन दानो सान्दुं दुंगोन बिदि आरोना ओमफ्राय जोंबादिनो गुबुन टुरिस्टबो थांबावदोंमोन। ओमफ्राय जा जोमैया माने मानसि नि गेजेरजोंनो सौलांङो आरो ना। ओमफ्राय मोजां नांदो थांनानै ओमफ्राय जों बि ओ माने जों बेरायबावगोमोन ओमफ्राय बोथोराबो गाज्रि जाबाय नालाय ओमफ्राय गोजानसिम थांनो हायासै जोङो ओमफ्राय बे सानखालि जों बेयाव गिदिंनानैनो ओमफ्राय रुमसिम फै फिनबाय ओमफ्राय उन्दुनानै रेस्ट लानानै नेक्स्ट दिना ओमफ्राय जोङो बे हाफ्लंनिफ्राय अवान आवारसो गोजान जायगा आरो ना बामिन हादिं होननाय बे जायगायाव थांदों माने बे बामिन हादिं होननाया हिलनि पिकाव आर ना टपाव ओमफ्राय बे बेयाव थांनाय माने नों तुमजांङाव जेरै फिल फैदों माने जेरै एक्सपिरियेन्स खालामदों बेयाव सेम एक्सपिरियेन्स खालामगोन आरो ना बामिन हादिंआव